औ मा खबर औ खोनादों हिरन बसुमतारी मा खबर उ आदसा मा खालामदों दालाय मा खालामदों दालाय
दं ओरैनो
ओंखामफोर जाखांबाय सानजौफुनि
जाखांबाय जाखांबाय
आदसा मा ओंख्रि जानाय सानजौफुनिलाय
औ बिदिनो ओ बाथोन बाथोनजों जाबाय ओंखाम फुङाव बिदिनो
आदसा दालाय मा खालामदों
दं ओरैनो
उम
औ नोंथाङा दायो जि ओ नोंथां नोंथाङा दायो जि सोमोन्दैनि बिख'य रायज्लायनो नागिरदों रायज्लायजागोन
दा गोलोम बोथोर सफैबाय नालाय दाथ'
औ।
हयनि एसे सावरायनोसै दा बायदि बोथोराव मा सोलिदों? गायनाय फुनायनि बिख'हायसो सावरायनोसै ना दा नों नोंसोरनिथिं दाबायदि बोथोरा माबायदि सोलिगासिनो दङ।
गोलोम बोथोर सोलिगासिनो दा ना ओ जेरैहाय गोलोम बोथोर होनना बुङोब्ला जेरै ओ बे ओ माइ आबाद गायनायनि सम बेफोरनो आरो बेफोरबायदि बोथोरफोरा दसे बिदिनो ओ अखा हायला एबा सानदुं जालाय बेफोरबायदि ओ बोथोर जायो बे ताइमाव जेरैहाय गोलोम बोथोराव बिदि जायो गोबां आ अखाबो फैयो गेजेरफोराव आरो इदिनो। सान्दुं होलाय अ अखा होलाय आरो बिदिनो। ओ बोथोरफोरा समायाव गोबां सान्दुं गोसाबो होयो बि बिदिनो। आ मानसिफोरा बाहेरायाव ओं ओं। खारोब्लाथाय गोबां बे बोथोर सोलायनायजों ओ लोमजानाय मानाय बेफोरबायदि जानायखौबो जों नुनो मोनो बे बोथोरावहाय आरो। ओ बे बोथोराव जों नुयो ओ गासै गामिफोराव जिफोराव दुब्लिफोर दं फोथारफोर दं बेफोर फोथारफोराव माइ गायनायफोरखौ बे बो थोरावनो जों नुनो मोनो आ सासे आबादारिया गावनि। ओ मोसौफोरखो लानानै। थांनानै हालेवो बा दानि जुगाव गोबां मिसिनफोर ओंखारबाय जेरैहाय गारिफोर ओंखारबाय हालएवग्रा ट्रेक्टरफोर बेफोरखौ लानानै आम बे बोथोरावनो गासै बे आबादनि खामानिखौ मावो। आम नोंथाङा जुदि बे आ बोथोरनि आरो बे बोथोराव मा खालामो बिनि नोंथाङा एसे सोमोन्दै बुंनो थाखाय आं नोंथांनो बे समखौ हगारबाय।
नंगौ नंगौ नंगौ थिग बेबायबदिनो समा थिननाय बायदिहै माइ गायनाय फुनायनि समथ' नंगौ नों बुंनाया थिगखौनो बुंदों जोंनिथिंबो दाथ' दैज्लां बोथोर मोनफैबाय नङासै होनबा?
औ नंगौ।
ओ मानसिफोरा जोंनि बर' मानसिफोरा बांसिन आबाद मावनानै जाग्रााथ'। बेनिखायनो दा बायदि बो थोराव माने बोसोरसेनि जानो गोनां जिखिनि आदार माइ गायनानै बुथुमनाय बेखौ माने गायो आरो अखा फोरा दा जेनि बे नांगौ समाव मोजां अखा फैयो नांगौ समाव सानदुं दुङो बार फैयो आबादनि थाखाय जोबोर मोजां आरो दा जोंनि थाखाय। बे समावनो मावना नै बुथुमनो थाखाय दा मानसिफोरा दुब्लिफोराव ओंखारबाय थायो आरो दा जा थांनानै ओमफ्राय दा बेबायदि स समाव जिरायो आरो दान्दिसे ओमफ्राय आरो बिथिं गरमद्राय नालाय दिनै बांसिन ओमफ्राय दा थिनथासो आव ओंखारलाङो आरो थिनथा आराय थासोआवहा ओमफ्राय एसे लेटहै खामानिखौ मावबोनो सानहाबजासेम दा सान्दुं जों मावना हाया नालाय दा बेबायदिनो माइखौ गायनानै माइखौ जोथोन लानानै बै समाव मोननांगौ समाव माइखौ बुथुमनानै सोरबा बिबदिनो बोसोरसे जानो लागै दोनसिगोन जानायनि नांगौ खिनिखौ बुथुमनानै आग्लायनायखिनिखौ फानगोन सोरबा बेजोंनो फरायगोन सोरबा बेजोंनो न'खर सोलिगोन मैगं थाइगं जानो थाखाय खाय रां रुफा एसेबाबो नांगौ जायो नङा होमबा न' खर सालायनो बेबायदि बोटखौ सलायनो थाखाय दा जोंनि मानसि मानसिफोरा गोबां नांथाबदों आरो जे दुब्लि फोथारफोरावहा जोंहा न'खराव माने जोंनि न' खाथिथिंनो दुब्लिना हरो दुब्लि नुयोथ' थिं आरो दा नुहर नाहरबानो दुब्लि मानसियाव नुबाय थादों आरो जोंनिथिं ओरै खिन्थु बे साननैसो अखाया एसे खम जादों आरो माने एसे एसे फैदोंबाबो दुब ब्लियाव माने मानसि फोरा मा एसेबां माइ गायनो हायाखै आरो बेनिखायनो बोथोरखौ ने गासिनो दोङो सोरबा बेफोरखौसो मोजां हामना लादों बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नोंसोरनिथिंगालि नोंसोरनि न'खरनि फरियाला माबायदि खबरफोरा गामिफोराव माबायदि सोलिदों
औ औ हागोन आ जेरैहाय जोंनि न'खर फोराव दासान्दि बिदिनो मोजाङैनो दं आरो थासारिफोराबो मोजां आरो दा जिहेते जि नोंथाङा बुंलांबाय बे बोथोर बे बोथोर बोथोराव गोबाङानो बेफोरबायदि फुंबिलि समाव फुंबिलिनि बा रिंगासोफोराव ओंखारलांनानै जेहेते जि रिंगाफोरसिम खामानि मावनायफोरखौ फोथाराव जों दिनैनि बे बोथोरफोराव नुनो मोनो बिदि दाबजि बो सिनो बेयाव जों नुनो मोनो आरो दाथ माइ गायनो नायनि सम नंथवा दायो हलि एवग्रोनायनि बे सम आरो बिदिनो अखा बा सान्दुं जबोद जोबोद नांगौनि गोनांथि होननानै बे गोलोम बोथोराव जों मि थियो जहेते बिदिनो जोंनि नखरफोराबो बिदिनो जोंनि नखरनि मानसिफोराबो बिदिनो फोथाराव आलिफोरफोरखौ दानदों आरो बिदिनो ट्रेक्टरफोर होदों आरो बिदिनो खोथियाफोरखो फोनानै दोनबाय जहेते खोथियाया देरोब्ला गायनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो गाय जि ट्रेक्टरजों एवगोन बिनि उनाव बे खोथिया खौ फुनानै जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो दिनैनि बे बोथोराव आरो गाव गावनि जानो थाखाय फाननो थाखाय बेफोरबायदि गासैनि नखर फोराबो बिदि जायो फोर फोथारफोर दं बा दुब्लिफोर दं बेसिबां बिसोर गासैबो बे बोथोराव माइ गायो नङासै होनबा बिदिनो दिनै बे बोथोराव जोंनो अखानिबो गोनांथि आरो सानदुंनिबो गोनांथि आरो बिदिनो आबादारिफोरखो नायोब्ला जोङो आबादारिफोरा बिदिनो बे बोथोराव गोबां सानदुं अखा बेफोरबायदि होनायलाय
हम
बेफोरबायदि होनायलाय फुङावनो बा रिंगानिफ्राय ओंखारलांनानै बिदि गु जि रिंगाफोरसिम जोंबोनाय मावो मावनायखौ नुनो मोनो फोथारफोराव आरो दिनैनि बे बोथोराव जोङो फोथारफोराव हाङोब्ला गासै बो जोङो मोसौ जों हा एवनाय नाय बा ट्रेक्टरजों हाल एवनाय बा खदाल लानानै आलि आलि दाननाय बा बेफोरबायदि आलि दाननाय बा खोथिया जि फोदों जि खोथिया फोदों बिखो जथन लानो थाखाय जिफोर हाग्राफोर रजदों बेफोरखौ फुनायफोरखौ जों दिनैनि बे बोथोराव जों नुनो मोनो जि जि बे दा बो बोथोर सोलिगासिनो बे बोथोरफोराव जोङो फोथारफोराव थाङोब्लाथ जों गासैथिंबो मानसि सि आरो मोसौ बा ट्रेक्टर बेफोरबायदि हालि एवनाय बा आलि खदाल लानानै आलि दाननाय बेफोरखौ नुनो मोनोसै नङा होमबा बे बोथोराव औ बिदिनो गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि गामिफो
ओमफफ्राय जोंना जोंना माइ गायग्रा हाफोरा गोबां थाग्राफोरा गायो आरो गाग्रा गैयैफोरा थम थमजोंबो सोलियो आरो जों थिंगालि थम थम गारिखौ बायनानै सोलियो सोरबा गय बागान गायदों दासिमहालागै गायबाय थादों आरो सोरबाबा देग्लाय आरो एबा खाय फा माने गोजौ गोजौ जायगाखौ गय गायना होदों देग्लाय नुदों आङो बिगाब्रैसो गायनाय नुदों आं
औ
बे जे जायगाव माइ गायबाय थायोमोन दैया खम जायोथ' ओमफ्राय बेयावहा माने गय बिफांखौ गायदों आरो बे मोनसे बेबो मोनसे माने जिउनि थांना थानायनि मोनसे आबादसोथ' बेनिखायनो बे गयखौबो गायनायखौ नुदों आरो देग्लाय बिदिनो आरो हाजिरा मावग्राफ्रा मावदों
औ
दालाय नोंसोरनिथिंगालि देग्लाय माइफोरा फोआखै नामा जोंनिथिं गोबां फोबाय जोंनिथिंथ' जोबलाय लांबाय होननाय बायदियानो जाहैबाय जोंनिथिंथ' आरो गैलियानो सै फ्रायानो देग्लाय फोजोबदों फोनायावहा माने खस्थ'आबो खमनो आरो फैसायाबो खम थाङो आरो मोननाय फुस एसे बुरजा मोनो थांनाय बोसोरै जोंनियाव न' खाथियाव सासे गायनायमोन गायनायनिख्रुइ बारासिन मोनदों आरो देग्लाय बियो बारासिन होदों बेबायदिनो नोंसोरनिथिंबो फोदों नामा
औ जोंनिथिं नायनो थाङोबा बेफोरबायदि जों फोनायखौ बारा नुनो मोनलिया माइ जि फोनाय बेखौ जों बारा नुनो मोनलिया नाथाय जों गायनायफोरखौ बारा नुनो मोनो आरो जोंनि थिंनि मानसिफोरा बेफोरबायदि बुङो जे जिहेतु जि फोनाय माइ बेफोरो बारा माइ जाया होननानै जों गायनाय ओ नुनो मोनो आरो गायनानै बिदिनो हाहैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो ना दे आ जोंनि थिं नायनो थाङोबा बेफोरबायदि फोनायफोरा फोनायफोरा बुहुद खम नाथाय गायनायखौ बारा गोसो होयो आरो । फोनायनिफ्राय खस्थ' खालामो फैसा गारनानैबाबो ट्रेक्टरफोर होनानै हाजिराफोर होनानै आ आलि दानहोनानै बा रुवानिफोर हाज-हाजिरा नानै माइ गायहैनानै बिदिनो आ आबादखौ जोथोन लानानै बिदिनो ओ हाहैनायसिम गायनायनिफ्राय लानानै एवनायनिफ्राय लानानै गासै हाहैनायसिम खोथिया फुनायनिफ्राय लानानै हाहैनायसिम गासैयावबो जोंनि साइडफोरथिं बिथिं फैसा गारनानै बेफोरबायदि आ
आबादखौ मावनाय जायो आरो न'?
बिदिनो आरोना । आ बिदिबा बे समाव आं दोनथ'नो सानबाय । जों गोबां रायज्लायबाय नङासै? आबादनि खोथा औ जों बिदिबा बे समाव दोनथ'नोसै औ नोंथांनिसिमबो जोबोद जबोद साबायखर बिदि समखौ होनायनि थाखाय आंजों रायज्लायनायनि थाखाय आबादनि सोमोन्दै ।
दे दे जाबाय दे उम। थां होमबालाय धन्यबादसै ।
औ धन्यबाद दे ।